खुलुमबायाय नो
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथां।
औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव खोथा रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ नोंथाङा सावरायनो हागोन दे।
अ आं दा नोंथांजों। माने दा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन माने।
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
दा गोदोनि दिनावथ' जोंहा ओ थिनथा सारिथायावनो सिखारनानै हालेवनो थाङोमोन मोसौजों मोसौ होलाङोमोन। दा दानि जुगाव थ' जोंहा बेफोरबायदि नुनो मोनला।
औ नंगौ।
उम गोदो जेनेबा जोंहा गोबां मोसौजोंनो हालेवोमोन दानि जुगाव थ' नाथाय बेफोरबायदि मोस सौजों हालेवनायखौ फ्राय नुनोनो मोनला। औ।
औ औ।
दिनानो नथा दसथायैबाबो ओंखारलांनानैबाबो दा थ्रिस बिगा सल्लिस बिगाखौ ट्रेक्टरजों हालोवनो हायो नालाय। बेनि थाखायनो मोसौखौ बारा फेलु होयि बायदि जालांबाय आरो।
औ थारैनो।
दा दैज्लां बोथोरजों अखा हायोबा जेनेबा। खोथिया बारिनि थाखाय जोंहा दब्लायसे बा दब्लायनै हालेवग्रोनानै लायो।
औ थारैनो।
बेवहाय जोंहा गोबां ओ माइ जोलै फोनाय जायो।
औ नंगौ।
खोथिया बारि खालामनाय जायो। दा बेयाव गोबां आयदाजों हालोवनो हायो दा।
औ नंगौ।
आ टेक्टरजों खायसेबा टेक्टरजों हालोवो दानि जुगावथ' गोबां मोसौजों हालौनाया खम जालांबाय दिसुन। थेवबो बबेबा जायगायाव नुयो आरो मोसौजों हालौनायखौबाबो।
औ नंगौ
दा नोंथाङाबो माबाफोर हालौनायनि सायाव माबाफोर सोमोन्दै मिनथिनो लुगैदोंबा सोंनो हाबावगोन दे आं निसिम
औ नोंथां ओ नोंथां बुंनाया थारानो जे गोदोनि दिनाव जों मोसौजों हालेवोमोन दा दानि जुगाव आरो मिचिंङारि मिचिंफोरजोंनो एवो आरो मिचिं जेरै दाथ' माइ गायनाय एबा माइ गायनो हानाय बिदि मिचिंबो ओं खारबाय आरो टेक्टरजोंबो एवनानै गायजायो आरो जोङो। बिदिनो आरो आरो जोङो दैज्लां बोथोर होनब्ला जोंङो गिबियावनो जोंङो माइ आबादखौ मावग्रोनाय जायो आरो आरो जोंङो माइखौल' नङा बे जों लोगोसे जों बायदिसिना मैगं थाइगं ओ बिफां लाइफां एबा फिथाइ सामथाइ बायदि बायदि रोखोमनि गायो आरो जोंङो। आरो बेयावनो जों जेरै औ माइ आबाद मावनो गोनांब्ला जोङो गिबियावनो जे माइग्लि माइ एबा माइ बोराइ सोमना दोनग्रोनाय जायो आरो जोङो। फ्राय बेखौ ओ बस्थायाव सोनानै जोङो गोरायै खाथुमना सोमना दोनो आरो बेखौ ओ हरसेबा हरनैनि थाखाय बिदिनो सोमो आरो सोमनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै लाबोयो लाबोखांनायनि उनाव ओ एबा थाइसे जागायाव दोनफै दोनथुमो आरो दोनथुमनानै एसे फेनस्राना होयो। आरो बिनि उनाव जोङो। थालिर बिलाइ एबा थास बिलाइजों खोबसिना दोनो आरो। जाहाथे बियो एसे गरम भाब मोननानै गुदुं बिदि जाहाबनानै बियो रोदा सुग्लियो एबा रोदा ओंखारो आरो बिनि थाखाय गाजा थाखाय आरो बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो ओ जा बेखौ गायनो थाखाय जोङो मोनसे फोथार एबा दुब्लि जोङो थियारि खालामना लायो आरो गायनो थाखाय एबा दुब्लि एवनानै लायो आरो। बे बेे हाया जानांगोन। जे औ बे हाया जे गुरै हा लोथो लोथो मोननाय एबा बुर बुर मोननाय बिदि हा जानांगोन आरो बियो। बेयावसो जों बे माइग्लि माय गाजा हरनाय मायखौ जोङो लांनानै फोहैनाय जायो आरो। बेनि उनाव बियो गोरलै। गोरलै बिलाइ खिलिनानै बिदिनो खोथियानि महर लालाङो आरो। बेनि उनाव जोङो बेखौ खौ मानसै ओ बा गामिनि जा ओ सेंग्रासायानो जा एबा ओ हौ जायखि जाया हौवा मानसि हौवा मानसि मानसियानो जा बेखौ जों फुनो ओ फुनो थाखाय लिङो आरो गोदो थ जोङो बिदिनो सावरि जालायोमोन नाथाय दानि जुगाव रांखावरि नङाबा बिदिनो माय आबादानो जा एबा मायबा आबादानो जा जों मावनो हाया बायदि आरो।
औ औ औ।
दानि जुगाव जोङो बिदिनो हाजिरा एबा खामला बिदि लिंनांगौ जायो आरो। बिदिनो लिंनानै जोङो औ लिंनानै जोङो बिदिनो खोथियाखौ फुयो फुनानै जोङो एवनाय फोथाराव ओ आलदा एबा आलदा फोथाराव जोङो एवनानै बे मायखौ गायनाय जायो आरो। जोबोद जोथोन लानांगौ जायो बेखौ ओ जा खोथिया फो खोथिया फोजेननायनिफ्राय ओ माय खोथिया फोजेननायनिफ्राय माय ओंखारनाय बा माय नानाय बिदिनो जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो। बिदिनो माइखौ गाय थांनानै जोङो जा माया बिबार खिलिगो एबा ओ माय फि थाइ ओंखारलांगोन। बेखौ जोङो फोमोननानै माया मोनब्ला जों बेखौ हानानै न फारसे लाबोयो आरो। बिदिनो न फारसे लाब लाबोनानै जों बेखौ नायो आरो। गोदोथ मोसौजोंनो नायोमोन मो मोसौ हालिजों नाथाय दानि जुगाव ट्रेकटर एबा मिचिं फोरजोंबो नायो आरो जोङो। फ्राय बांसिना बिदि बिदिनो मिसिंफोरजोंनो नानाय नुनो मोनो आरो दानि जुगाव।
औ दानि जुगावथ' बेबायदिनो मेसिनजोंल' बांसिन बांसिनखौनो नानाय नुयो।
औ थारैनो नंगौ नोंथां थारैनो आरो बे औ।
बुंजायो।
औ औ नंगौ। बिदिनो आरो बेखौ जों जा माइखौ हाखांनानै बा नाखांनानै जोङो जा माइ माइनिफ्राय ओंखारनाय जा माइ बिलाइ बे माइ बिलाइखौ जोङो ओ जिब जुनारनो जाहोनाय जे आदार महरैबो बाहायनो हायो। जेखौ जोङो जिगाब होननानै मिथि मिथिना मोनो आरो बे खौ औ मोसौ औ मोसौनो मोसौ मोसौनो आदार एबा बिदिनो दाना हिसाबै होयो आरो बेखौ।
ओम
बिनि उनाव जा माइ मोनगोन जोङो बे माइखौ जोङो न'नि जा न'नि फाख्रियाव दोनगोन आरो माइ बा दैयाव ओ बिदिनो माइ आबाद मावदोबालाय ओ माइ बाख्रियाथ' थाखागोन नालाय न'खराव बिदि औ औ खाफायो बेयावनो माइ फाख्रियाव दोनबाय। दोनथुमनानै जा ओ सोरहाबा बिदिनो एसे रां-रां फोरनि एबा फैसाफोरनि बिदिनो आंखाल जायोबा बे माइफोरखौ फाननानै जोङो रां मोननो हायो आरो। ओ बिनि उनाव औ। आरो जोङो जा ओंखाम ओंखाम जायो बे ओंखामखौबो जों मोननो थाखाय बिदिनो बे माइखौ सौनांगौ जायो आरो जोङो। गोदोथ' दिंखि एबा उवालावनो देयोमोन। आरो दाथ' मिसिं ओंखारबाय मिसिं मिसिङावबो देनो हायो आरो। बांसिनानो मेसिंङाव देयो आरो। दा औ
दानि जुगावथ' गोबां मिसिन ओंखा खारबाय औ माने माइ सौनायनि बेलायावनो बुङोबा खायसे बायदि मेसिना ओरैबायदि ओंखारबाय बे माइरंजों लोगोसे माने गुन्दै गफायै बेफोरबायदि ओंखार खारबाय आरो गोदोनाया माने दंमोन बाबो बो मिस सिङाव दंमोनबाबो माने माइरंजों लोगोसे गुन्दै गफायोमोन आरो। दानि जि ओ गोनोहोआरि आदब जे मिसिन बेफोरो माने एकदमबारे माबा जालांबाय आरो सिमार्ट जालांबाय बेनि थाखा खायनो दा जेनेबा गुन्दै एक्स्रा जुजाय एक्स्रा बेफोरबायदि खालामनो हानाय माबा ओंखारजोबबाय आरो मेसिन। फोर ओंखारजोब्बाय।
नंगौ थारानो बिदिनो आरो बे माइखौबो सौखांनानै जों जा माइनिफ्राय ओंखारनाय जा जुजाय बेखौबो जोंङो जिब जिब जुनार एबा मोसौ ओ मोसौनोबो होजायो आरो अमानोबो जोंङो होयो आरो बेखौ जों गुन्दै होनना मिथियो आरो बेखौ।
औ।
बिदिनो ओमफ्राय बिनि उनाव जों जा माइ मोनगोन ओ माइ-माइ माने माइरं मोनगोन जोंङो बे माइरंखौनो जोंङो ओंखाम-ओंखाम महरै मिथियो आरो बेखौनो जों संनानै ओंखाम जायो आरो जों। बिदियानो आरो गोदोथ' जोंङो जा बोथोर बोथोरजों सो सोलिनाय बा बोथोरजों मोननाय जा अखा बेजोंनो गायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि अखा फोराबो बारा हाबांला नालाय बिनि थाखायनो जोंङो ओ मिस सिं लागायनानै फुख्रि एबा दैमानिफ्राय दै सारनानै गायनांगौ जायो आरो। बिदियानो आरो। दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो माइ आबादखौ माबायसाहाय गायो नोंथांङा आंनो एसे फोरमायना होनो हांगोन ना नोंथां?
औ फो-फोरमायनो हागोन दे नोंथां माने जोंनि जायगायावबो अखा-अखाजों बांसिन ओ लोब्बा लानानै गायनाय जायो। माइ आबादखौ माने जोंनि जाय जायगायाव बेबायदि जाम्फै बा फुख्रि बा दैमा बेफोरबायदिया गोबां खम।
औ नंगौ।
जोंनि जायगाया जानायलाय दैनिसिम आंखाल जायो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा माने अखानि गोनांथि। जायो अखाखौ लोब्बा लानानै जोंङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो। बेबायदिनो बबेबा बोथोराव बबेबा अखाफोरा खम जाना होयो जायनि थाखाय जोंनि माइ आबाद बा माइ मावग्रा फोथार बेफोर गोरान जायो हाद्रि खुनो नागिरो आरो खायसे बायदि समाव खायसे बायदि बोसोराव माने ओरैबायदि जायो अखा गैयैनि जाउनाव गायखांनाय माइफोराबो गोबां गोरान जालांनानै रानलांजोबो आरो
औ नंगौ थारानो
बिदिनो आरो माइ गायनाय आरो माइ होनब्लाथ' माइयाबो गोबां रोखोमनि माइ दङ औ औ नंगौ। उम। बिदिनो आरो माइआो माइ होनब्लाबो गोबां रोखोमनि माइ थायो औ।
जोलैनि ओरनो मा माबाखौ गायनाय जायो नोंसिनि जायगायाव ओरैनो बांसिनै मा जोलैनि माइखौ गायनाय जायो नोंसोरनि जायगाफ्राव ओरैनो
बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बयबो आलदा आलदा गायनाय जायो आंबो एसेबांखि मोजाङै मिथिया आरो बयबो गावबा गाव जाय। मोजांसिन मोनो बेबा गावबा गावनि हायाव जा माइया बांसिन जायो बे माइ खौ बांसिन गायसिननाय जायो आरो। बयबो आलदा आलदा बेयावबो बायदि बायदि रोखोमनि माइ थायो जेरै रनजित माइ बाहादुर बिदिनो ओ रनजित बिदि बाहादुर आरो माइब्रा बेफोरदियानो आरो बेफोरखौनो गायो आरो
गोदो थ' गोबां ओ जेनेबा गोदोनि माइ जोलै नामफोरा गुबुन गुबुनमोन नाथाय दा जेनेबा बो बोथोरा सोलायलांनाय हिसाबै दा माइ जोलैफोराबो गुबुन गुबुन ओंखारबाय। दा जुग सोलायनाय लोगो लोगो लोगोनो माइखौबो जों सोलाय सोलाय गायनो गोनां जायो। दा जाय माइखौ जों सिगाङाव गायबाय थायोमोन बेखौ गायबाय थायोब्ला जुदि जोङो सिगांनि बायदि मुलाम्फाखौ मोननो हाया बेनि थाखाय जों माइनि जोलै गायनाय खौबो सोलायनो गोनां जायो आरो।
औ नंगौ। बिदिब्ला जोंनि समाबो जानिसै सै नोंथांजों सावरायनो आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय आरो आं नोंथांनिफ्राय बायदिसिना मोन थिना मोनबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय हबा नोंथां गोजोन्थों।
औ जागोन।
औ।